हेल'।
होनदोंना।
हेल' नोंथां।
औ हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'।
नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ? औ नोंथाङा आंनि
औ-औ खोनाबाय औ खोनाबाय-खोनाबाय। न'आव फिसिनायनि ओ जों दा नै न'आव फिसिनायनि ओ जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो सानदों।
औ थारैनो।
औ-औ नोंथाङा बेसे फंनैसो बे न'आव फिसिनो न'आव फिसिनायनि बे जिब जुनारनि बारै एसे सोमोन्द खोन्थानो हागोन नामा?
औ थारैनो। जोङो उम ओ जोङो न'आव फिसिजानाय ओ जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेरैहाय मोसौ बोरमा आरो दाउ हांसो बिदिनो आरो मा होनो जोङो अमा बेफोरखौ जोङो मिथिनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ-औ-औ।
थिग बेफोरबायदिनो जोङो ओ दानि मुगायाव ओरैबायदि नुनो थांसै दि माने जोंनि मा होनो संसार जानायाव बा जोङो मा होनो जिउ दाफुंखांनाय बा न'खर खुंनायाव माने जोङो सोरखारि साख्रि नङाबालानो माने बे न'आव फिसिजानाय जिब जुनार जिबिफोरजोंबो जोङो माने गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायोबा जोङो मोजां न'खर दाबो लांनो हायो होननानै मिथिनाय जायो आरो।
औ-औ औ-औ।
थारैनो बेनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोङो न'आव फिसिजानाय जिब जुनार नङा होमबा? जोङो जेरैहाय जोङो ओ मा खालामनो हायो बेखौ जोङो दाउखौबो जेरैहाय जोङो दा जेरै सरासनस्रा जोंनि गामियारि सुबुंफ्राथ' मा ओरैबायदि माने दाउफोरखौ जोङो फ्राय माने बांसिन मानसिनि न'खराव मा दाउ अमा बोरमा मोसौ थानायखौ नुखाथारो बा बांसिन बिबाङै गैयाब्लाबो जोङो माफा मानैे थानायखौ नुनो थाङो आरो नोंगौना नोंथां?
औ-औ औ-औ।
थिग बिदिनो जोङो माफा मानै नङाबालाबो जों मा खालामनो हायो बेखौ जोङो दाउफोरखौ जेरैहाय जों फार्म खालामनो हायो। जोङो फार्म खालामनानै मा जिउ खुंनाय राहा लामायाव जोंहा मोनसे बिराद मोजां मोनसे बेयो लामा आरो जोङो मा होनो सोरखारि साख'रि गैया अब्लाबो जोङो बेजोंनो माने जिउखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानाय बेबो मोनसे लामा आरो जेरैहाय जोङो लकेल दाउ लकेल दाउखौबो जोङो फार्म खालामनानै जों माबा खालामनो हायो न'आव थानायावनो बेखौ जोङो हमना ला जोङो ओ गिबियाव जों हायाब्लाबो जों जेरैहाय बिदि जेनेबा दसथा जिथा बा जिथारि गिबियावनो लागोन होनानै बिनिफ्राय बिमा बाराय होलांनानै जों मा ओ गोबां बिमा खालामनानै गोबां फिसा खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो मा बिदैबो फाननो हायो बा जोङो दाउखौबो फाननो हायो थिग बिदिनो फार्म खालामनो थांनायावबो दानानि मुगायाव ओरैबायदि खालामनो हायो जे ओ दानियाथ' ओरैबायदि माने सब दाउ फार्म खालामबाबो जेरैबाबो जों गोनोखोआरि राहायै जोङो मोनसे मा बेखौ ट्रिटमेन्ट लाखानांगोन जोथोन लाखानांगोन नङा होमबा नोंथां
औ-औ
थिग बिदिनो जोङो मा खालामनो हायो ओ दाउ फार्म बानायोब्लाबो जोङो ओ बेवहाय जोङो मा बिजि होनो नांगोन आरो जों भेक्सिन होनो नांगोन जेरैहाय फास दस सेकेन्ड दस बिदिनो माने ओ दाउनियावबो मोनथाम बिदि मोनथाम रोखोम जों बिजिखौ होनो लागा उन्दै समाव दाउसा-दाउसा समाव जोङो मोनसे फास्ट दस होनो गोनां जायो। जाहाथे माने बारदेरनाय सनदेरनाय बेरामा दाउफोरनाव जिबसाफोरनाव जोंनाव जिबफोरनाव बांसिनै जानो थाङो बेनिखायनो जों मा बेयाव जेरैहाय सनदेरै बादि जोङो बे बिजिखौ होनो हायो बेनि उनाव एसे देरनाय मोननाय बिदिनो बा जोङो मोनथाम भेक्सिन होनो गोनां जायो आरो
औ औ
लांदां बिदिनो जोङो ओ जों न'आव मा नेट बायदिसिना सोंनानै जों दाउ बिदिनो लाखिनो हायो जोंनो ओ एसे जायगा बोरि जायगा नांगौ मसे बुंनो थाङोब्ला जोङो मानो होनोबा बेयाव जोङो गद्रा दाउ गद्रा बानायनो थाखाय बेवहाय जोङो सांबो बानायना दोननो हायो सां बानायाब्लाबो बेखौ गोबां गोबां दाउब्ला थाय जोङो सां बानायलायाबालानो जों एसे बिथा बायदि एसे गोजौ खोनानै दोनजायो आरो बि थिग बिदिनो आरो जिब जुनारनि होननो थाङोब्ला जों अमाखौबो बिदिनो खालामनो हायो जोङो अमा फार्म बानायनो हायो बि दिनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खम जेरैहाय खम खरसयावनो जानाय बायदि जों मा खालामनो हायो बोरमा मोसौ बेखौ जों फिसिनो हायो जेरैहाय जोङो बांसिनानो सरासनस्रा जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा एसेबां रांनि माबा नङा नालाय जोंथ' बिराद रांनि गोनां
औ
बेनिखायनो जों मा खालामनो हायो बोरमाफोरखौ हायोब्ला जोङो बा फोथार बारि बागान दङब्ला बेवहाय मा खालामनो हायो बेरा दुमना दोननानै बेवहायनो जोङो गांसो लाखिनानै बेवहाय बोरमाखौ जि नैजिथा खमायब्लाबो बिदि लाखि लांनानै जों बिमा खालामनानै बेवहाय माने जोङो बेखौबो फार्म खालामनो हायो आरो
औ
बेवहाय जेबो माने एसेबां रांनि खरसा जानायखौ नुनो थाङा मानो होनोब्ला बेवहाय जोङो सानफ्रोमबो दाउ अमाफोरनि बायदि माने जोङो आदार बायनानै होबाय थानांगौ बिनि खोथा गैया खालि बेयाव जोङो मा खालामनांगौ जों मिथिंगायारि जिहेथु दंफां लाइफां जेरै गाम्बारि बिलाइ बेफोरबायदिखौबो जों दानना होनो हायो बादान बिदिनो जोङो थेवब्लाबो जोङो गेजेर गेजेर मा खालामनांगौ बेखौबो जोङो भेक्सिन होनो गोनां जायो जाहाथे जों बेफोर मा बेराम जाया होननानै आरो जोङो बेखौ खालामथारनो गोनां जायो दे बोरमा फियोबा जोङो बे बोरमा लाखिनाय फार्म जायगायावहा मा सुनै गारनानै होनांगौ आरो जाहाथे बिसोरनाव मोनसे बेक्टेरिया मोनसे भाइरास बायदि बेराम दङ बे भाइरासआ बे सुनैखौ होयोब्ला माने हरखाबि जानो हाया आरो
औ
बेबो गोबां रोखोमनि दं बोरमाया जेरै राम बोरमा दं बेफोर गल्डेन लेंगुरफोर गोबां रोखोमनि बोरमा दं
औ
दाउफ्राबो दं लकेल दाउ ब्रयलार दाउ कयलार दाउ अमाफ्राबो गोबां रोखोमनि जेरै एम सि आर दं इउ पि दं नल अमा दं थिग बेफोरबायदिनो ओ
माबाफोर नोंथाङाबो फार्मफोर दं नामा नोंथांनाबो?
आंना बेफोरबायदि फार्म गैया अब्लाबो एसे माने मिथियो आरो जोंनि खाथि खालायाव थानाय बा हालामाव थानायफोरखौ नुयो बा बिदिनो गिदिर फार्म गैयाब्लाबो न'फोरावनो फिसियो बा बेनि जोथोन लानायखौ एसे हमदांना मोनो आरो
औ औ औ
बेनि सायावनो नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानो नामा
औ बिदिथ' अ जोंना दाथ' बिदि जेबो फार्म गैया माने बिदिनो नुयो आरो जोंना थ' बिदिनो नाफोर नाफोरनि नानिसो फुख्रि दं आरो
औ बेहाय बिदिनो नाखौ फुख्रियाव होयो ओमफ्राय बिदिनो माबा मुलि ओ हासार नामा आंथ' मोजां मोनथिया जिखुनु बिदि मुलि होयो आरो नानि। औ दाथ' नै बिदि दा सामार दा नै दैज्लां बोथोराव माने नाखौ होयो ओमफ्राय बिदिनो दाथ' नाजों ओमफ्राय बे दा हासारखौबो होना दोनो आरो हबा बे नाया माने बि ओमफ्राय आरो सैमा सैमासो दङ ओमफ्राय बिदिथ' जोंना माने बिदि बोरमा बा माबा बिदिनो जे बो गैया आरो।
औ।
औ सैमाखौथ' बिदिनो न'आव फिसिनायसो आरो सैमाया माने बिदिनो भेक्सिनफोर होयो।
उम।
ओमफ्राय जोंनि थाखायथ' आरो सैमायाबोथ' माने मोजां माने बिदिनो न खर'नि थाखाय मोजां आरो।
थारैनो।
औ न'खरखौ माने रैखा खालामो। गाज्रि मानसिफोरनिफ्रायबो बिदिनो सोरबाफोर सिखावफोर फैबाबो माने बिदियाव माने रैखा खालामो आरो।
ओं सैथो।
औ औ।
बेनिनो आरो नोंथाङा बुंनो हाबावगोन नामा जे जोङो ओ सरासनस्रा मानसिफोरा दाउ लानानैबो अमा लानानैबो जेनेबा मोजां लामाजों माबायदि दावगालांनो हागोन बेनि मोननैसो जाहोन बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बिदिथ'
दावगा लांनोथ माने बिदिनो फिसिनानै औ हायो माने फिसिनानै बिदिनो न'आव फिसिनानैबो बिदिनो दावगालांनो हायो।
औ।
माने खस्थ खालामनांगोन आरो।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
सो दाउ हांसोफोरा बिदिनोथ दाउदैफोर होयो नालाय बेफोरनिबो माने बेफोरजोंबो माने लाब जायो ओमफाय आरो बिदिनो दाउ हांसोफोरखौ फान फसाननोबो हायो बोरमाफोरखौबो बिदिनो बोरमा खासि बिदिनो बोरमाबो था बोरमा ओमफाय बिदि बोरमा खासिफोरजोंबो मेरला माने फैसा मोनो। फाननानै ओमफाय बिदिनो बिजनेस बायदि खालामनो हायो आरो।
औ थारैनो सैथो।
नोंथां जोंना । समाबो जानानै फैबायमोन।
औ
औ
नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसेनो मोनथियै खोथाफोरखौबो मोनथिनो मोनबाय लोगोसेनो आरो गोजोननाय था थाबाय उनफोराव जाहाथे लोगो मोनबावो बा नोंथांजों रायज्लायनो मोनबावो मिथियै खोथाफोरनि सायाव सावरायनो मोनबावो होननानै आसा फारिनाय थाबाय।
औ औ गोजोनथ